नों थाङा खोनादोंना?
हेल' नोंथां हेल'!
औ नोंथां औ। खोनादों नोंथां औ औ नोंथां खोनादों आङो।
हेलौ?
औ नोंथां खोनादों आङो।
नेट नाङाखै नामा?
औ आङो खोनागासिनो दङ नोंथां। औ आङो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायनानै।
हेलौ नेट नाङाखै।
औ औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन औ।
नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं। खोनादोंना नोंथाङा?